हेलौ
औ नोंथां।
औ नोंथां गोजान फुंबिलि नोंथांनिसिम।
औ औ आंनिफ्रायबो नोंथांसिम गोजोन फुबलि जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा दा मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
औ बिब्दिनो जोङोथ' बर'फोरनि फोरबोनि बागै एसे सावरायगौमोन आरो नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङाय नोंथांमोननि गामियाव मा माफोरबो खुङो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ थारैनो हागोन। बिब्दिनो जोंथ' जोंनि गामियाव जोंनि गामियाव औ जोंनि गामियाव बिदिनो मागो दमासि फोरबो खुङो बिदिनो बैसागु फोरबो खुङो बिदिनो कति गाजा फोरबो खुङो। औ बिब्दिनो आरो बिबदिनो सेमा फुजाफोरबो खुंनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ सैथो।
बिबदिनो लामा दानथेनायबो खुंनाय जायो नोंथां औ। दङ।
दा नोंथाङा बै बैसागो फोरनि गुवारै सोमोन्दै बा बेबायदि गुवारैदि बुंनो हायालाबो एसे गुदिनिफ्राय लानानै जोबसिम एसे सुंथाबैब्लाबो फोरमायनानै होनो हागोन नामा। नोंथांमोननि गामियाव जे बैसागो फोरबोखौ माबायदि खुंनाय जायो बेफोरखौ एसे रोखायै फोरमायनो हागोन नाामा नोंथां। सोंथाबैब्लाबो जागोन नोंथां।
औ औ नोंथां हागोन थारैनो हागोन नोंथां थारैनो। बिब्दिनो जोङो बैसागु बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव नोंथां जोंनि। गामि एबा ओनसोलाव औ बिदिनो खुंनाय जायो आरोखि नोंथां बिदिनो जोङो जोंनि ओनसोलाव मोननै। खुंनाय जायो बिदिनो मोसौ बैसागु होननानैबो खुंनाय जायो आरो मोनसेया जाहैबाय नोंथां मानसि बैसागु होननायबो खुंनाय जायो नोंथां।
औ औ औ सैथो औ औ नंगौ।
बिदिनो बै जोङो बिदिनो बैसागु होनोब्ला नोंथां। जेरैहाय जोङ आं फोरमायना होनसै नोंथां। बिदि जेरै जोंनि जोंनि गामियाव बैसागुखौ बोरै खुङो बिनि बागै एसे फोरमायना होनसै नोंथां। औ बिदिनो बैसागु होनोब्ला बैसागुआ आसामनि बर' हारिजों फालिजानाय मोनसे उदां बोथोरनि फोरबो जाय गावसोरनि गोदान बोसोरनि जायगाखौ दिन्थियो आरो बियो दोरोङारि मोसानाय देंखो आरो। जानाय लोंनायजों रंजानायनि मोनसे सम नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ बिनि अनगायैबो दंबावो नोंथां बैसागुआ आसामनि बर' फोरनि गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय फोरबो। जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला असमिया रावाव बैसागुखौ बिहु बुंनाय जायो जेरै बर'फोरा बे मुंदांखा फोरबोखौ बैसागु बुङो जायनि ओंथिया जागायजेननाय हारि दोरोम आरो राव बासिया जासे बर'फोरा बयबो बैसागु फालियो नोंथां।
औ- औ - औ - औ नंगौ- नंगौ
दंबावो बैसागुजों बैसागुजों जोंनि आबाद मावनायनि मोनसे नागारनो हायै सोमोन्दो दङ नोंथां बेनिखायनो बैसागुखौ आ बाद बिथायारि फोरबो होननानैबो साननाय जायो नोंथां
औ - औ नंगौ - नंगौ औ
जेनेबा बैसागुनि बागै जेरैहाय जोंङो बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा गोदो गोदाय आ बै आबौ मोननि समनिफ्रायनो फालिबोदों नोंथां औ बिब्दिनो जोंनि सैथ्र दाननि जोबथा साननिफ्राय बैसागुआ जागायजेनो बर'फोरा एप्रिलनि गेजेराव अ समिया एबा बेंगलि केलेडारनि बा बहाग एबा सै बैसाग दाननि गिबि अक्ट'आव बैसागु फालिदोंमोन नोंथां बैसागु फोरबोखौ गिबि साननिफ्राय स्नि सानसिम फालिनाय जायो नोंथां नाथाय दोरोंङारि समाव बर'फोरा बहाग नि एबा बैसाग बैसागनि गासै दानावनो बैसागु फालिदोंमोन बुंनो थांङोब्ला नोंथां बै सागु बोथोराव रंजानाय लोगो लोगो सोरगोआव थांनाय बिफागुरु बिमागुरु बर' हारिनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनाय हुदायाबो बर' हारिनियाव दङ नोंथां जेरैहाय बिदिनो जोंङो दैज्लां बोथोरनि दुखु जारला गोनां खामानि मावनायनि सम सफैनायनि सिगां बैसागु एबा माइ फिथाइनि आगु बैसाग दानाव रंजानाय बा जानाय सम बे गोथार समखौ बर'फोरा रंजा बाजायै फालियो नोंथां
औ नंगौ औ
औ बिब्दिनो आरो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां आंङो जेन औ बिब्दिनो आरो दंबावो नों दां बैसागु फोरबोखौ जोंङो मोननै बा हागोआव फालिनाय जायो बेफोरनो जाबाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु
औ जोंङो बिब्दिनो मोसौ बैसागु होननानै मिथियोबा नोंथां जेनेबा आं बुंनो सानदों नोंथां बैसागुनि गिबि साना जाबाय मोसौ बैसागु औ बिब्दिनो मोसौ बैसागुया बैसाग बैसागु फोरबोनि गाहाय बाहागोफोरनि गेजेराव मोनसे मोसौ थुखैनायखौ एप्रिलनि गेजेरावसो सत्र' दाननि जोबथा सानाव एबा सांख्रान्थि सानखालि फालिनाय जायो नोंथां मोसौ मैसो फालि थाइनि सानाव बर'फोरा माखासे नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै गासैबो मोसौ मैसोफोरखौ दैमायाव थुखैनो थाखाय लांनाय जायो। बेहाय बुंनो थांङोब्ला मोसौ मैसो थुखैनायनि थाखाय माखासे मुवाफोरनि गोनांथि जायो। बेनिखायनो बे बेसाद फोरखौ मोसौ मैसो फालिथायनि सिगां सानसे सिगां बुथुमनाय जायो जेरै बेफोरखौ बेफोरनि मुंङानो जाहैबाय माखासे बिबार थामहिनबा खाथ्रि बिबार मा मोखोना बिबार दिग्लि लिथि लावथि रायदों लाव फान्थाव दावा बिबार सबाय गोरा नायजोबबाय आरो बायदि रोखोमनि बिबारफोर दंबावो नोंथां बिबदिनो आं मुंख'जोबाखै मुंख'जोबाखिसै
औ
औ बे बिबार फिथाइ बु माला बानायो आरो गासैबो मोसौ मैसोनो माला गानहोनाय जायो जेरैहाय बुंनो थांङोब्ला जोंङो बिब्दिनो औ बिदिनो जोंङो साराय एबा हान्थानिफ्राय हख'नानै लानाय गोसो हांगारखौ जोंङो बेसरनि थावजों गलायनाय गोसोम गाबखौ बेंखन महरनि फोथा थुयो आरो बिनि उनाव मोसौ मैसो फोरा दिग्लि लिथि लावथिजों लासै लासै बुजा बुनायजों लोगोसे मोसौ गलिनिफ्राय हगारनानै लाङो
औ
औ बे समाव मोसौ मोसौ होनाय समाव जोङो मोनसे दोंसे खन मेथाइबो खननाय लादों बे मेथाइयानो जाहैबाय नोंथां बिब्दिनो लाव लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिबदिनो बुंनाय जादों नोंथां बिमानि खिथिर बि बिफानि खिदिर नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बादि जा बारि खनानि एमबु बंला बेबादि जा गिदिर जांगिला बर'फोरा बैसागुआव गो गोखा गोखै मैगं-थाइगंनि ओंख्रि जानायनि नेमखानथियाबो दङ' नोंथां जोङो बुंनो थाङोब्ला बेखौ सानख्रान्थि सानखालिनो खालामनाय जायो जेरैहाय बायदि रोखोमनि मैगं-थाइगंफोरखौ बेलासिनि सम समाव हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जायो आरो बेफोरखौ बेदरजों आरो ओरैनोबो संनानै जानाय जायो नोंथां
औ औ औ
बेबायदिनो हाग्रानिफ्राय बायदि मैगं-थाइगंफोरखौ बुथुमनानै मोनसे जुनिया ओंख्रि संनाय जायो जायखौ गोखा-गोखै खाजि जानाय होननानै बुंनाय जायो नोंथां
औ
औ बेबादिनो ओंथिया फोरमायोदि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि होनाय आरो बायदि रोखोम बेमार-आजारनिफ्राय रैखा मोननायनि थाखाय जायो होननानै बुंनाय जायो नोंथां
औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ जागोन नोंथाङा मानि सायाव फोरमाय फोरमाय जानो लुबैदों?
औ नोंथां औ थारैनो हागोन
औ मानि सायाव नोंथाङा फोरमाय जानो लुबैदों
ओ नोंथाङा बिब्दिनो मागो दमासिनि बागै इसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओम औ जोंनि लागोआव फोरबोखौथ' जोङो ओ बिदिनो इंराजि दाननि जिथु ओ जानुवारि दानावसो खुंनाय जायो
औ नंगौ नोंथां औ औ
जोङो ओ बिदिनो जेरै नारा जेरै जों बेखौ हानाय जायो जिहेतु भेलागुर बानायनो थाखाय आरो बे भेलागुर खौ जोङो ओम लुनाय जायो ओ इसे मागोनि सिगाङाव आरो ओम बेफोरबायदि बिदिनो जोङो मागो भेलागुरखौ बानायनो बानायबाय आरो बानायखांनायनि उनाव जों बेखौ सावनोसै समायाव जेबो बेखौ फुङावनो ओ बेफोरबायदिनो फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो बेखौ सावनाय जायो आरो बेयाव जोङो ओम सावखांनायनि उनाव जोङो ओ फिथा जिहेथु ओ बिखौ बिदिनो दिन खालि भेलागुर बानायगोन बे दिन खालिनो जोङो फिथाफोरखौ ओ देनानै एबा सोमनानै गिबियावनो सोमना ला ग्रोनानै जोङो देनानै ओ देनाय जायो आरो बै सानखालि जोङो ओ औ नंगौ नोंथां जोङो जानाय जायो आरो दाखां जाखांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो ओ माहोनोमोनलाय बेखौ फुङाव जोङो बेबायदिनो फिथाखौ जानाय जायो उनाव ओफफ्राय जोङो बेयाव फुङाव जाखांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो गय दंफांफोराव बा बेफोरबायदिनो जिगाबफोरखौ लानानै जोङो बेफोरबायदिनो ओ बेयावहाय गय फिथाइफोरा एबा गय जिहेथु बे फिथाइफोरा एसे मोजाङै जाथों साननानै जोङो बे माबाखौ खानाय जायो आरो नोंथां औ औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा जे सा थि फोरबोनि बागै बर'फोरा माबायदि फालियो। आरो माबायदि खुङो बेफोरनि सायाव एसे बुंंथाबैब्लाबो एसे फोरमायनानै होनो हाबावगोन नामा? हागोन नोंथां
औ नोंथां थारैनो हागोन बिब्दिनो जोङो बर'फोरनि काति फोरबोनि बागै बुंनो थाङोब्ला नोंथां बिबदिनो जोङो मा माइखौ मोजां जानायनि थाखाय नोंथां बावनाय जायो नोंथां जायखौ जायखौ जोङो बावनायनि सिगां जोङो बिदिनो जगर लानांगौ जायो नोंथां बिदिनो जोङो जि खालि काथि फोरबो जागोन अब्ला आ खालिनो जोङो नोंथां बिब्दिनो बेलासि समाव जोङो मोना मोनायाव बावगोन नालाय बिनि फोरबोखौ जोङो बानायगोन नालाय बिब्दिनो जोङो बिब्दिनो जोङो बेलासि समाव बिदिनो औवा थाइफोरखौ नागिरनानै बिदिनो दानस'ना लायो नोंथां बिदिनो ब बिदिनो जोङो थालिर फस्लाखौ बिदिनो ससे ससे हासथ'नानै लायो नोंथां जिहेथु जोङो बै बाउनाय बेसादफोरखौ दोननो थाखाय
औ औ
गय गय जरा फाथै जराखौ बेवाय सायाव फज'नो थाखाय नोंथां जेरै बिदिनो काजि प्रसाद आफेल आंगुर बिदिनो फिथाइ सामथाइ बायदि रोखोम होनानै जोङो बेखौ बाउनाय जायो आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोङो बे खौ माइ आबादनि थाखाय बानायनाय जायो बिब्दिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला न'फोरावबो बाउवो आरो नोंथां बेखौ जिहेथु बुं जेरैहाय जोङो बिब्दिनो दुब्लियाव बाउवो बिब्दिनो बारियाव मोनसे बाउवो बिब्दिनो न'आव बाउवो मोसौ गलियाव बाउवो औ बिदिनो जोङो जाहाथ जाहाथे बिदिनो माइ फोथारा जा जाहाथे जोंनिया बिब्दिनो सखा फोर जालाङा लासे मोजाङै मोजां थायैनानै जोंनो फिथाइ होनायनि थाखाय बे बे हाबा फारिखौ लानाय जायो नोंथां
औ दे बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबायमोन नोंथां बिदिब्ला दोथ'सै नामा नोंथां औ दे बिदिब्ला दोनथ'सै ना नोंथां
औ नोंथां नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जिहेथु नोंथाङा आंनि सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय
औ
नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथां औ नोंथां औ